ओय‌ खबरफ्रा बिदिनोसै
दुब्लियाव ओंखारथाराखै नामा?
दुब्लियाव ओंखारनानै नै मेंना फैबाय दुब्लियाव थांनानै दानोस फैदां दुबलिनिफ्राय
ह हालुहैदोंमोन नामा?
औ हालौवनो हैदोंमोन आं खोथिया रोगान हैदोंमोन आरो हाजिरा होदोंना? नोंसालाय?
जोंहाबो गायगासिनो दं
गायखां सिगोन नामा?
गाबोन समफोरसो जोबगोन खोमा
ओ
ओमफ्राय मा ओंख्रिजानायमोन
हो मा होनदों
मा ओंख्रि जानाय मोन
ओंख्रिया साम'जों सबाइ सोलै
अ
दालाइ माखालामदों
ओ जिरायना दं नै।
अ बार बारसो गारदों नामा नोंसिनिथिं?
मा होनदो?
बिराद बार-बार-बार बिराद बार बारसो गारदों नामा होन्दां?
बार बारसोगारदोंथ' आरो।
जोंथिजाय माथो बारानो। बिराद गरम जोंथिं
बिराद गरम जायोना बे मासाव।
औ। थानो हालायि गरम।
औ
फ्रिस सिङावसो हाबना थानोसै आं सानैसो बावबा।
ओमफ्राय दा फरायनाया माबायदि सोलिगासिनो दं?
फरायनायाथ' नै ग्रेजुवेसन जासिगोन।
अ नंगौ नामा?
नोंथाङालाय?
मा होनदों?
नोंथांनालाय होनदां नोंनालाय मायदि जादों?
आं दा पि अ पास जानानै दं।
पि अ
फरायासोलां दोनथ'बाय
जाय लै बांद्राय फरायनायाबो मा मोननो।
औ बिदिनो होनांसिगोन।
ओ आंबा खामानिसो नागिरनो नै फरायनानै खामानिखौनो मोनबोवा।
अ साख्रिफोर नागिरदों ब्रा एसे।
गैया माथो मोनानो। साख्रि लाग्रायानो बिराद बुरजा जाबाय मोनलायलायला।
ओमफायो अ बे कलेसआव फरायनाय मोन नोंलाय?
ओ फान्थाव कलेजावसो फरायदोंमोनलां।
मा कलेज?
फान्थाव कलेज।
अ नंगौ नामा?
औ नोंलाय?
आङो मायदांस्रि कलेज आव फरायदोंमोन।
मायदांस्रियाव माइदांस्रियावबो कलेज दङ?
औ।
माइदांसिनि सबसे मोजां मास्टारा सोरलै?
मफ्राय दालाय मा खालामदोंमोनलाय?
दायो नै जेथलाबायना दं
ना मोनसो गारो नामा नोंसोरनिथिं।
औ मोनो नायालाय।
सारहैनांसिगोनलै नोंसोरनिथिंनो र हस्टेलनिफ्राय थांबा नआव। ना मोन ना जानो लुगैदों।
बिराद ना दं ना बालाबोथिया नास्राय ना गोरि।
ओ।
बिराद मोजां मोजां नाया।
फोरानना दोन जाहैनां।
औ फोरानना दोनगोन। ना गोरानखौ दा गोथावमोनो नामा नोंथांआ।
हाब ना गोराना फेभरेट।
आरो। नाफामखौथ माथो होनबावनो सोला जोबखायो।
औ। सारहो जाखायो। बै। नोंथांङा मा ओंख्रिखौ मोजांसिन मोनो।
आंना। आंना ओंख्रिया। नारजिजों खांख्राइ बाथोन।
मा बाथोन।
खांख्राय बाथोन।
अ नंगौ नामा।
औ नोंथांनालाय।
आंना। माबा मैथाजों ना।
मैथायजों ना।
बिराद गोथाव मोनो मैथाजों नाखौ।
सोला जोबखायो खोमा ना। मैथाजों नाबा।
बिराद मोजां जायो आं मैथाजों नाखौ।
बा।
जोंहानाव बिराद मैथा दंलै लांफै नांगौबा।
ह।
आंथ जानो हाथ्रा मैथाखौ। ना गोरान होननाय लोगो लोगो खहाब जोबखायो आंनाथ।
ओमफ्राय नोंसिना फिफाया मा मावो।
जोंना बिफाया ओइ माइदां स्रि कलेजावहाय सुकिदार मावोलै।
अ नंगौ नामा।
औ नोंसिनालाय?
जोंना लेबारसो मावोलै।
लेबार
राकेश मिस्ट्रिजों थाफाग्रा।
राकेस मिस्त्रि होथ बे न लुनाया जाथ्रालै। माबा जोंहानि माबा मा होनो न'खौ गेददा दा लुना होलांदों फाग्लाया।
मा माजों सुहयोथाय माबा बेन्दोंफोरजों सुलाबायो
औ ओमफ्राय दा नोंना मा मावनो सानदों।
आङो राकेस मिस्त्रिजों थांनाय सिदानथ
अ नोंथाङ लेबार जागोन नामा?
आ
नोंथाङाबो लेबार जागोन।
लेबारखौनो मावनांसिगनो माथो उफाय गैया। दरमाफोरखौ बेसेबांमोनथाय राकेस मिस्थ्रिनाव दरमाफोरखौ
बिदिबाथ' बिराद लासिं जागोन माथो बि ए पास जाया लेबार मावबा
फाला अबाव बिए पास ग्रेजुवेसन ग्रेजुवेसन खालामनानै नै माबा मिस्ट्रिसो मावनांसिगोन।
उम लासिं सिं जागोन बिरादनो
माथो खालामबावनो आरो एम ए पास होनना लानांसिगोन गावखौनो।
ओमफ्राय दालाय मा मावनो नोंथाङालाय
नै दा जेबो मावथ'वाखै नोंथाङालाय?
दा आं माबा न'नि हायावनो खेथि मावथै।
मानि खेथिलै?
ओ न'आव माइखेथि मावो।
माइ खेथि
औ
अ सम मोनबा थागोन औ
जाहो हरनो आं नोंखौ मैथाजों ना गोरान
औ
गोथावथार मोनोबालाय गो-गोथावथार मोनोबालाय।
ओमफाय जिबौ नामा जायो होनदोंमोन नामा नोंसिरनिथिं
औ औ अनलाजों जिबौ
हाबा ओमफ्राय माबायदि माबाफ्रा थावनायफ्रा माबायदि मोनो?
मावनायफ्रा
थावनाया
थावनायया नै जाना मोनसे आबौनि उवाल दंलै बायला लानो बेहाय देबाथाय अनलाया गोगोम गोथाव जाखोयो। जिबौजों संबावबाथ' मिलौजोबबाय।
ओमफ्राय मा मा ओंख्रि जायो नोंसालाइ
जों
जोंहा
सबायाइखौसो आांसिन जाहोलै
ह सबाय जानाथ' गोगोमखिगोनथ'
ह आग्ला है फाइखिनाय बुंखायो सोलायबाय थ
बाय नोना बेसि गिदिर गिदिर खि